हेलौ औ खोनादों नोंथां। ओ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
ओ दं ओरैनो
ओरैनो दङब्ला नोंथाङा आंजों ओ बर'नि दोरोङारि जानाय ना नाखौ बर'फ्रा माबोरै मैहुर खालामो बेनि सायाव गुवारै सावरायनो हागोन ना नोंथां।
हागोन दे नोंथां
बिब्दिब्ला ओ सावरायनोखौ जागायनोसै
औ जागायनोसै
ओ ना हमनाय हुदायाथ' बर'फोरनि सिगांनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे ओ हाबाफारि होननानै सानना लाजायो।
औ
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव नाखौ मा रोखोमै ओ बर' आइजो फ्रा हमो एबा नाखौ मा मा बोरै संनानै जायो बा नाखौ ओ बबेनिफ्राय हमनानै लायो बेखौ नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन जोंनि ओनथो ओनसोलावथ' नोंथां नाखौ गोबां रोखोमै हमनाय जायो। जोंनि ओनसोलाव बांसिन दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर टाइमाव दुब्लियाव हाल एवनायावनो मोननाय जायो आरो। बेयाव हिन्जावफोरा बा आइजोफोरा आयजोल' नङा हौवाफ्राबो जेखा हिनजावफोरानो बांसिन हमनाय जायो हिन्जावफोरा जेखाइ लानानै बा बिसोरो जे बोग्रा लानानै बिसोरो नाखौ हमनो थाङो जोंनि ओनसोलनि आइजोफोरा जेखायखौ जों औवाजों बानायनाय जायो जोंनि ओनसोलाव औवाखौ हेबनानै बानायो आरो बेनिफ्राय ना खौ हमनानै लानो थाखाय खबाइ बे खबाइखौबो जोंनि ओनसोलाव औवाजोंनो बानायनाय बेयाव जों नाखौ गुरनानै बा हमनानै जों बेयाव सोनानै लायो जाहाथे जमायै थायो नाया गलाङा। बेफोरनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव उनाव बेबायदिनो नाखौ गुरो आरो हौवाफ्राबो बिसोरबो माने सेन सेनखौबो औवाजोंनो बानायनानै बेयाव नाखौ दुब्लियाव सानानै दोनो दैयाव जाहाथे नाया हाबनानै थायो बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव हमो आरो आस्रा जे बे आस्रा जेजोंबो जोंनि ओनसोलाव नाखौ हमो बेजोंबो दैयाव सारनानै ना हमो आरो बेखौ दुरुंजों हेबनानै जेखौ दिरुंजों हेबनानै बानायो बेनिफ्राय नाखौथ हमना लाबोनानै जोंनि ओनसोलाव खबाइनिफ्राय लखबनानै बा दिहुननानै सायनानै सुनानै जोंनि ओनसोलाव एव नानै थावाव एवनानै जायो
अ नंगौ ना
हम नाजों लोगोसे मैगं फोर आलु बा लाव बायदिसिना ओंख्रि होनानै जोंनि ओनसोलाव संनानै जायो खायसे खायसे आरो नाखौ बुरजा मोनोब्ला जोंनि ओनसोलाव सायखांनानै बा सुखांनानै फोराननानैबो जायो बेखौ जोङो ना गोरान बुंनाय जायो जोंनि ओनसोलाव
नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि हमो नोंथां?
अ आ जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामियाव ओ नाखौ मोननै आदबजों हमो मोनसेया जाबाय गाव हारसिङै हमनाय आरो गुबुन मोनसेया जाबाय ज लोगो नांनानै हमहैनाय हारसिङै हमनायाव आ बर आइजोआ आखाइयाव जेखाइ आरो खबाइ लानानै दैमा बा जामफै फिसा जाम्फैयाव थाङो आरो बियो जेखाइजों नाखौ गुरो बा दांग्रोमो आखाइजों आरो गुबुन मोनसेया जाबाय जयै ओ बा दोलो नांनानै ओम ना हमनाया बिलो जि दैैया जानदिसे बा बिखासे बा जेरबासे जायो बे दैयाव जयै थांनानै मुसारि बा दरा लानानै होयो जयैनो बे जयै होनायाव बानि फ्राय बाजिनि गेजेराव थायो बेबादिनो आयजोफोरा नाखौ जोंनि ओनसोलाव हमनानै लाबोयो जोंनि ओनसोलाव आइजोफोराल नाखौ हमा नोंथां आ नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदि जोंनि ओनसोलाव हौवाफ्राबो नाखौ हमो हौवाफ्रा नाखौ ओ आस्रा जे लाङि बायदि बायदि मुवाफोरजों नाखौ हमो आरो दैज्लांनि समाव हौवाफोरा जेक ओ खखा सेन फासिजाल बायदि बायदि मुवाफोरजों दैज्लाङाव हौवाफ्रा नाखौ हमनानै लाबोयो बेबायदिनो आइजो फ्रा ओ गुरनानै मोनबोनाय नाखौ बुरजा मोनोब्ला माखासेखौ संना जानानै माखासेखौ फोरनानै दोनो नों बिथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो माब्लाबा समाव गोथां ना मोनस्लाबाबा बेखौनो सबायजों थारुनजों बायदि मैया मैगंजों संनानै जायो आरो फोराननानै दोननाय माखासे नायाबो बुरजाद्रायब्ला बेखौ हाग्रानि बायदिसिना ना मैगं मैगंफोरजों उवालाव दल बा औवा हासुङाव सोनानै दोननाय नेमबो दं जोंनि ओनसोलाव नोंथां औ जोंनि ओनसोलाव ना फाम होननानै मिथिनाय जायो
औ
जोंनि ओनसोलाव बांसिन बर' न'खरफोरा नाखौ फ्राय बा बाथोन बा मेनानै जायो बा ओ मैथा ओंख्रि बांसिन ना मोनोब्लानो जोंनि ओनसोलाव मानसिफ्रा मैथा मैथा बांगाल
औ
आलु ओ साबजानाय ओंख्रिफोरजों अनलाफोरजों संनानै जानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुयो नों
औ नंगौ नंगौ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि ना मोननाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ जोंनि रोखोम जोंनि ओनसोलावथ' गोबां रोखोमनि ना मोनो जेरै फिथिख्रि मावा ना नाथुर ना सें ना गोरै ना बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि मोनो आरो बेफोरखौ जोङो दैमा बा दुब्लि बेफोराव मोनो आरो बांसिनानो आरो खुसिया बामि ना बायदिसिना माखासे नाखौनो जोंनि ओनसोलाव मोननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव फुख्रि बे फख्रियाव जोङो जाहाथे नाया ना फिसाखौ हगारनानै जेन देरनानै उनाव जोङो बेखौ जानो हायो गिदिर जाब्ला बेनि थाखाय जोङो फुख्रियाव ना फिसाखौ हेगारो आरो ना फुवानखौ बेफोरबायदिनो हेगारनानै जोंनि ओनसोल लाव जायो जाहाथे नाया जमायै थायो नांगौ जाब्लानो मोनो माने बेनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव बे फुख्रि जाव नानै ओं नाखौ हेगारनाय जायो बेफोरबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर फख्रि बानायनानै बा बिलो बानायनानै जोंनि ओनसोलाव दोनो आरो जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बायदिनो बेफोरबायदिनो जयैनो माने रायजोयैनो बा गामियैनो जोंनि ओनसोलाव हेगारनानै बा जमा खालामनानै ना मावा ना फुवानफोरखौ हेगारनानै दोनो जाहाथे उनाव मागो बा बैसागो फोरबो फालिनायाव गासिबो रायजोआनो बा गामियानो गामिनि मानसिफोरानो जयै जामु जालायोबा पार्टि जालायोबा जमा जमा हमनानै गासिबो गामि गामि रानलायनानै जायो आरो जोंनि ओनसोलाव
नोंगौना नोंथां बेनि अनगायैबो ओह नोंथांमोननि ओनसोलाव ओह नाफाम देनायनि बा नाफाम बानायनायनि ओह हुदा दङना गैया नोंथां थाङा ओ
नाफाम बानायनायनिबो हुदा दङ जोंनि ओनसोलावबो गोबां मानसिफोरानो माने ना मोनोब्ला बा ना गुरनानै लाबोब्ला बुरजा मोनोब्ला खायसेखौथ' गोथाङैनो जायो खायसे बखौ आरो फोराननानै दोनो आरो बुरजा मोनोब्ला जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बाददिनो हासुं बा दो बेफोरबायदियाव थास' बुग्लाजों बा माबा मोनसे मैगंजों जोंनि ओनसोलाव बेखौ बानायनानै सोनानै दोनो बेनि उनाव जों बेखौ नाफाम देनानै दिंखियाव देनानै थबसियाव देनानै जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा बेखौ सोना दोननानै माने नाफाम बानायनानै बेखौनो उनाव संनानै जायो
अ नोंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओह नोंथांमोननि ओनसोलाव
औ नोंथां
ओ खुसिया बा ओ बिगुर गैयै ना ओ नाफोरखौ ओह जायोब्ला माबा मोनसे जायो देहानि माबा मोनसे मोजां जायो होननानै फोथायो नामा नोंथां?
औ नोंथां फोथायो माने खुसिया खुसिया नाखौ जायोब्ला माने जोंनि ओनसोलाव थै खम जानाया बारायो होननानै फोथायनाय दं आरो। आरो औ औ आरो जोंनि ओनसोलाव माने बेमार आजारा खारो खुसिया जायोब्ला बेफोरबायदि फोथायनानै खुसियाखौ जा-जानाय जायो। खुसियाखौ जोंनि ओनसोलाव जावनानैबो हमनाय जायो आरो ओरैनो दैयावबो मोनो आरो हाखौ जावनानै खदालजों जावनानै बेखौ हमनाय जायो बांसिन गुदुङावसो थायो नालाय खुसियाया बांसिन बिनि थाखाय दे होमबा नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नङा?
दे नोंथां बिदिब्लालाय।
औ दे।